नोंथांखौ
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां औ
औ खोनादों खोनादों बे समाव आङो नोंथांजों बैसागु बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन माबाफोर उसुबिदा जागोन नामा नोंथां
उसुबिदा जानाय नङा नोंथाङा सावरायनो हागोन दे
बैसागु होनोब्लाथ' जोङो ना बर'फोरनि देरसिन फोरबो होननानै मिथियो न'
औ
ओमफफ्राय जोङो बैसागुआव मा मा खालामो बा मा समाव मा फोरबोआ जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
होम औ हागोन नोंथां बैसागु बैसागु होनोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव जोङो बैसागुखौनो गोगोमै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो नोंथां दा जोङो बैसागुखौ बैसागो बैसाग दानावहाय फालिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
सागदाननि गिबि अक्ट'निफ्रायनो फालिनाय जायो
औ
दा बैसागुआव जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा जे जोंनि गाननाय जोमनायजों जोङो बर' हिसाबै दख'ना गाननानै सिनायथि मोनो नालाय दा जोंनि औ बैसागुआव बे खुन्दुं गुबैजों दा नाय आमबा आगर गोनांबा आगर गैयैबाबो बे खुन्दुं गुबैजों दानाय दख खना ब्लाउस जोमग्रा गाननानै जोङो ज' ज' आ रंजानाय जायो आरो
औ औ
हौवाफोराबो गामसा गाननानै ओंखारनाय जायो मानोना जोंनि हौवा बर' हारिनि हौवाफोरनि गाननाया गामसायानो दा हौवाफोरा गामसा गानो आरो हिनजावफोरा दख'ना गान नानै ओंखारनाय जायो आरो लोगोसे आर'नाइ हौवा आरो हिन्जाव मोननैबो बिजोंजों आर'नाइ लानानै ओंखारनानै जमा जमा ज' ज' खुगानि मेथाइ रोजाबनानै जोंनि बर'नि खुगानि मेथाइ रोजाबनानै गान खननायजों ओमफ्राय बिनिफ्राय बे दामग्रा आखाइजों दामग्रा आगजुफोर लानानै ज' ज' बिनि न' बैनि न' रंजानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथांओं बे दामजुफोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथां बुंनो हागोन आङो दा औ औ दा जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि बाहायनाय जायो नोंथां जे खाम सिफुं जथा ना
आजिखालि गोदान गोद दान मुगानि जानायलाय जोंनि ओनसोलाव गिटारखौबो लाफानानै बाहायनाय जायो आरो बिदिनो खाम सिफुं जथा गिटार लानानै बाहायो ओमफ्राय बिनिफ्राय दा बाखि माखा गोदानबो गोदान गोदान बोसोरनि जेनेबा दानि जुगावहाय जोङो माखासे दामनाय टेक्न'लजि बाहायनानै दामनाय देनायबो ला फानाय जायो लोगोसे जेरैहाय मबाइलजों दामनाय बक्स साउन्ड बक्स लाफानाय बेजोंबो बाहायनानै रंजानाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बिनि अनगायैबो मा होनो थर खा बेफोरखौ लानानैबो मोसानाय जायोना नोंथां औ खाम उम
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि ओनसोलनि फारसेनिफ्राय औ
औ जोंनियाव बैसागुखौ गिबियावनो जोंनिया संक्रान्ति माने सैत्र दाननि जोबथा दिनाव मा होनो मोसौ थुखैनाय बै दिनखालि मा खालामो गोखा गोखै खैजानाय जेरै
अ औ
ओ बिनि एक्स' दस बे बिलाइफोरखौ खांनानै माने मैगं जानाय जायो आरो ना औ बायदि रोखोमै औ औ नोंगौ नोंथां सात दिन फालिनाय जायो आरो जोंनिथिं
ओ ओ ओ नोंथांनि ओनसोलाव स्नि दिनहालागैसिम फालिनाय जायोना औ औ औ
उम
दा अब्ला नों नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा बे बैसागु बोथोराव जे जोङो गाननाय जोमनाय दख दख'ना गामसा गाननानै ओंखारो बेफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव जे आखाइजोंनो दानाय लुनायखौ दिरुन नो हायो नामा?
औ हायो नोंथां हायो जेरै आर'नाइ औ
अ।
दख'ना
औ
गामसा
औ।
उम बैसागुआवथ' गामसा गोथां बा फारि गोनां गुफुर इफोरबायदि दानानै गानो आरो मोसायो
दा अह नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो आ दानि उम जोंनि ओनसोलावहाय दानाय लुनायखौबो जोङो बर'नि दख'ना दानायखौ दिरुननो ओ आखाइजोंनो दानानै दिरुननाय जायो। आरो गामसा दख'ना सिमा बेफोरखौ दिरुननाय जायो नाथायबा माखा से दा गोदान जुगजों खारफानायजों हिसाबै जोङो माखासे ओ दानि गोदान टेक्न'लजिखौबो बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय जोङो बै समावहाय दख'ना बा बायदिसिना दानाय लुनायनि फारसे खुन्दुंखौ जोङो न'आवनो थांलाय फैलाय सोंनानै ओ बेसेबां गां बेसे दिरुनगोन बेखौ थांलाय फैलाय सोंनानै जखा लायोमोन। नाथाइ दा बांसिनानो गोबांखौ नुनो मोनदों दा जोंनि आथिखालनि जुगावहाय माने ओ बै द्रा द्रामावहाय माने मि सिनजों सोंहैनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जाबाय आरोखि नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलाव दा दानाय लुनाय माबाफोर उइभिंफोर दङ नामा नोंथां
जोंनि ओनसोलावथ' एसेबां बिब्दि गैया नोंथां
अ अ अ
उम
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां औ
औ औ औ ओमफ्राय बेनिफ्राय? दा नोंथाङा बैसागुनि फारसे आरोबाव एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओं ओं जोङो बैसागुआव
उम
गेदेरा उन्दैखौ, उन्दैया गेदेरखौ मान होयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नोंथां
गेदेरा उन्दैखौ मानहैयो आरो बिनि अखानायैनो मा जायो फोरबोनि अखानायै आं दा गामिनिनो गासै न खराव न' न' हाबनानै खाम जथा सिफुं बेफोर खौ लानानै मोसायो ज' ज' बोराय बुरै गथ'-गथाइ सेंग्रा-सिख्ला ज' हानजायै मोसायो आरो बिनि उनाव सानथाम बा सानब्रै मोसाखांनायनि उनाव गामियावनो जयै मोनसे
खाना जायो आरो
औ औ।
ओ ओं औ।
दा अब्ला नोंथाङा ओ जे नोंथाङाबो जे जोंनि बे बैसागु बोथोरनि रंजानाय बाजानायाव बाहागो लायोना नोंथां?
औ लायो नोंथां औ
औ औ थारैनो औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो औ जोंनि ओनसो बिदिनो ज' ज' उन्दैया उन्दैफोरजों गिदिरा गिदिरफोरजों गावनि बैसोनि समान समान लोगो खौ लानानै ओंखारनाय जायो आरो नोंथां
औ
दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जेनेबा गिदिरा गावनिफ्राय देरसिनखौ खुलुमनायजों बा आर'नाइफोर होनानै मान सनमान होनानै जोङो खुलुमनायजों सनमान होनानै बरायो जे गोदान बोसोरावबो माने थांनाय बोसोर गोजाम बोसोरनिफ्राय दा गोदान बोसोर फैनायाव जे बेनिफ्राय साबसिन हामसिन जेनेबा नोङो दिनखौ बार होलांनो हानायनि थाखाय जों बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो आर'नाइ गांसे होनानै गिदिरखौ खुलुमनानै सनमान होनानै बिदिनो फालिनाय जायो आरोखि नोंथां
औ।
औ दा ओमफ्राय नोंथांनि ओनसोलावहाय जेन'बा बैसागु बोथोरनि नोंथाङा जानाय लोंनायनिबो फारसे बुंनायानो जाहैबाय जे गोखा-गोखै जायो होननानै ना दा जोंनि ओनसोलावबो औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोखा-गोखैखौ जोङो जेनेबा बिदिनो सोब बिलाइखौनो औ बिलाइखौनो जेनेबा खानानै मोनफा-मोनफा बिलाइ लाजोबनानै जाजाय बे फोरखौ आरोखि जेरैहाय मैथा मैथा गोजा मैथा बांगाल, फाथो उसु मै ना ओमफ्राय जेनेबा मैफ्रायाय बेफोर बोथो बोथोराव मोननाय मोननाय जिनिस बिलाइफोरखौनो जोङो गासैखौबो लाजोब जोबनाय जायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेदरजों नङाब्ला खायसेया आलु होनानै ओरैनो एवनानै संनानै
बेखौ जानायनि गुबै ओंथियानो बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां औ
उम
बेमार आजारनिफ्राय माने सोब बिलाइखौनो जमा खालामनानै जानायनि थाखाय जोंनि देहाया माखासे समावहाय जोङो रैखा मोननो हानायनि थाखाय जानाय जायो आरो नोंथ' थिगैनो बुं
समाबो जाबोबाय नङा होमबा नोंथां बिदिब्ला उनाव लोगो मोनसिगोन नामा?
औ दे नोंथां दे